हेलौ नोंथां
औ हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ नोंथां नोंथाङा बेफोर,
दायो आङो ओंखाम जाखांनानै दसे ओरैनो बिसनियाव मबाइल दांगासिनो दंमोन।
औ
आरो नोंथाङा?
आंबो नोंथां ओरैनो दसे जिरायनानै दङो।
अ नोंथांनि बुंनाय बादिहै, ब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौ बा दिनैनि रायलायनो गोनांखौ जोङो जागायजेननि, दा नोंथाङा बुंदोंमोन गायनाय फुनायनि,
औ नोंथां
औ गायनाय फुनायनि बेलायाव, बा आङो बुंग्रोनोसै जोंनिथिंनि गायनाय फुनायनि बागै एसे,
औ नोंथां
जों जोंनिथिं जेब्लानो आबाद मावनाय जायो। जोंहा बोथोर हिसाबै जों मावनाय जायो। आरो बे बोथोर हिसाबै लानानैनो जुन जुलाइआव जोंहा गोबां अखा मोननायलाय। जोङो गिसि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो जेरै माइ दा
औ
खेथि खालामामनायावनो बा माइ आबाद मावनायावनो जोंहा गोबां रोखोमनि माइ दं जेरै माइब्रा, मनि ओ सन' आरो बिथिनो, ओ रन्जित बेबायदिनो बायदि रोखोमनि माइ आबाद खेथिखौ मावनाय जायो। आरो जोङो जेब्ला मावनाय जायो। बे समाव जों गावनि फोथारखौ हाल खदालजों ओ थियारि खालामना लानाय जायो गायनो थाखाय बा खोथियाखौ फो ग्रोनानै बिनि उनाव फुनानै माइखौ गायना लायो। दा नोंसोरनिथिं बोरै जायो बेखौ अननानै एसे फोरमायना होदो,
औ नोंथां थारै गायनाय फुनायनि सायाव जोङो रायज्लायनो थाङोबा माने जोंनि बर' हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो गायनाय फुनायजोंनो मावनानै जाबोग्राखा नङा होमबा? दा बेनिखायनो जोङो गायनाय फुनाय होननानै बुंब्ला बर'फोरनि बांसिन न'खोनो माने गायनानै फुनानै जाग्राखा आरो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय फ्रा जोंनि बर'फोराथ' माने गोबां बिबाङै ग्रि साख्रि बाख्रि मावनाय मानसिफ्रा बुहुद खम नालाय नोंथां। दा गोबाङानो न'खर खुंनो थाख माने गावबा गाव एसे एसे जा दं बे हायावनो माइ आबादफोर नङाबा गोरान आबाद मेसेंफोरनि आबाद नोङाबा दैज्लां बोथोरनि आबाद बेफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां जोंनि गामि सुबुंफोरा दा
औ
नाय होननानै जोङो राय्लायनो थाङोबा गुबैयै नंगौ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर हि साबै माइ गायनाय बेनो मेन जोंनि आबाद मावनाय जाहैबाय। आरो बेजों लोगोसे माखासे आबादफोर दं जायखौ जोङो मेसें बोथोर फोराव फोनाय जायो बा गायनाय जायो। बेफोरनो जाबाय जेरै बेसरफोर सिबिंफोर नङा होमबा दालि फोर गोबां बेबायदिनो माखासे औ। मेसें बोथोरनि आबादफोरबो दङ दा जोंनि आबादारिफोरा माने गोबां बेफोरखौ मावो। मेसें बोथोरावबो मावो आरो दैलां बोथोरावबो मावो दा दैलां बोथोराव नोंथां बुंनाय बायदि जोंनिथिंबो गुबैयै माइखौ बिदिनो मा मा माइ गायो होननानै बुङो ब्ला माने जोंनिथिं बेनो माने रनजिद गायो बिनि ओमफ्राय माइसालि माइ जेरै आइजुं होननानै बुङो । बेखौ गायो आरो बेजों लोगोसे बाहादुर फोरखौ गायनाय जायो आरो आरो न'खर लायै न'खर सोरबा सोरबा माने खुब गावबा गाव माने नांगौ बिबां बायदि नांगौ जानो माने एसे एनै जानो थाखाय जोसाफोर नङाबा माइब्राफोर बेफोरखौथ' जोङो जोंनि माखासे फोर्बोफोराव नांगौ नालाय फिथा बा सि थावफोर जानो बिनि थाखायबो बैफोर माइब्रा आरो जोसा बेफोरखौबो एसे गोबां बिबांनि नङाबाबो न'खराव मालाबाफोर बिदिनो माबा मोनसे फोर्बो जाबा जानो थाखाय थोनाय बायदि बिदिखौ गायनानै लायो आरो नोंथां जोंनिथिं । दाथ' गोबां बेबायदिनो फोथारफोराव आबाद फोथारफोराव नायोब्ला जों नुनो मोनो माने गायनाय फुनायाव बयबो मुखुब जादों। बिदिनो ओ गोदोनि दिनावथ' हालेवनायफोरखौबो जोङो मोसौनि नांगोलफोरजों मोसौजों हालौवनायफोरखौ खौ नुदोंमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो दुब्लिफोराव ओंखारनानै नायोबा बयनिबो दुब्लिफोराव ट्रेक्टरफोरजों हालौवनाय सो जोङो नुदों नङा होमबा दा मानसिया औ गोबाङानो माने टाइमफोरजोंबो खारफानो हाला नालाय जोंनि सिखारनाय माव नाय दांनाय गासैबो एसे ओ गुबुन रोखोम जालांबाय गोदोनि आबादारिफोरा माने इदि गायनाय फुनाय नाय बोथोर होनोब्लाथाय माने हर गेजेर ससेनिफ्रायनो सिखारनानै हालौवनाय नङा होमबा जोंनि आबादारिफोरा आरो बेजों लोगोसे गायनाय फु नायावबो बेबायदिनो अखा नायनायजों लोगोसे सान ओंखारहांनायजों लोगोसे बिदिनो गायग्राफ्राबो दुब्लियाव सौहैनानै बिदि गायनाय जायोमोन। जायनि थाखाय माने मोसौनि हालफोरजों एवबाबो माने एसे गोबां बिबांनि गायनो हायो। दानि दिनावथ' माथो सान ओंखारबासो सो नोङो हालखौ होय अनबाय मोसौजों हालौग्रायाबो ओमबा नोङो सानजौ सान्दियावनो नोंहा मा हालौवनो हाबावगोन। नाथाय गोदोनि आबाद मावग्राफोरखौ जों नायोब्ला नुयामोन बिथांमोना बेबायदि दैलां बोथोरनि थिन था हरनि टिनटाफ्रावनो सिखारनानै हाल होय अननोमोन। बेनिफ्राय बिसोरो अखा बेबायदि सान नायनायजों लोगोसेनो एसे गैयाब्लाब बो गोबां बिबांनि गायनो थाखाय हाफोरखौ रेडि खालामनानै दोनोमोन। नङा ओमबा? औ दा थाय गोबां जोंनि आबादारिफोरा बिदिनो बेबायदि हराव सिखारलायनानै मावनायखौ जों नुनो थांला आरो दा बिदिनो ट्रेक्टरफोराथ' नेनांगौबा नों ट्रेक्टरफोरनियाथ' टाइम नाङा नालाय हालौवनायफ्रा दा हयथ'बा नोङो बिद दिनो नयथासोआवबो हालौगोन। जोंनिथिंथ' बिदिनो जायो माने नोंथां माने ट्रेक्टरखौनो बारा मोनलायनो थांला। माइ गायग्रा फ्रा दुब्लियाव रेडि थाबाबो माने ट्रेक्टरखौ हालवफैनो नेबाय थानायावनो नेबाय थानायावनो सानजौ गुलायनायखौ नुयो आरो जोंनिथिं माने । माइ गायग्राफोरखौथ' रेदि रायलायनानै दोनबाय दिनै माइ गायगोन‌। नाथाय ट्रेक्टरफ्रा मोननो थाङा फुङाव बेनाव रायलायखानाय दङ। बेनाव हालौव ग्रोनांगोन बेनि उनाव सोरबा बो लेंहरदों बिनि उनावसो नेैयै नेयै नोंनि आव सानबो जौ फैनो हागौ आरो एसे बिदि जायो आरो नोंथां माने। जोंनिथिं दा गायनाय फुनाया बिदिनो दा गायनाय फुनाय होनोब्लाथ' माने मोनसे माइखौ गायनो थाखाय बेखौ जोलैफोर रेडि खालामनानै लाग्रोनाय जायो गिबियाव नो आबादारिफोरा नोंनि हाया बेसेबां बुरजा बेखिनिनि थाखाय रेडि खालामनानै खोथियाफोरखौ फो फोनाय जायो नङा होमबा? बेखौ फोनानै जेब्लानाखि बियो। फुनानै गायजानाय जाबाय अब्लासो माने बेखौ गायनाय जायो आरो। बेबायदि दा नोंथांमोननिथिं ओरै नो माइ आबादनि अनगायै ओरैनो मेसें बोथोरफोराव मा मा आबादफोरखौ बां बांसिनै मावनाय नुनो मोनो नोंथां।
दा नोंथांनि सोंनाय बादिब्ला आं बुंनो सानदों जोंनिथिं उम जेब्ला माइ आबाद खालामनायनि समा बारग'लाङो बा जोबो। बे जोङो ओ माइखौथ' हाखांनानै बिदिनो गोबां गोरान खेथि खालामनाय जायो। गोजां बोथोर लाय आरो। अखाबो बारा फैखाया दा बेनिखायनो जोङो। ओ बिथिंनो थासुमलि गोरान खेथि जाहैबाय। थास' गोरान बा बेबो ओ गोरान के थि जाहैबाय आरो बिथिंनो। गोबां ओ लेस्राफोरखौ जोङो ओ मेसेंनि लेस्रा फोरखौ जों गायना लानाय जायो। लोगोसे मेसेंनि बानलुफोरखौ बा गायना लानाय जायो। आरो ओं बायदि रोखोमनि आबाद जेरै ओं बिदिनो जोगोनार जोगोनारफोरनि आबाद बेसर बेफोर गासैखौबो जों गोजां बोथोराव बांसिन मावनाय जायो। दा ओ जेब्ला जों बेफोर आबादखौ मावजिनो मावजिनो। जों गोबां ओ जोंनि गोसोआव गोबां सानदांथि फैयो। ओ जानो हागौ खायफा न'खरनिया गाव गावनि जानो थाखायल' आ बाद मावदों। बा खायफा जानो गोनां मानसिब्लाबो ओ फालांगि खालामनायनि थाखाय गायदों। सोरबा ओ सोरबा जागायदों आरो बेफोर खौनो लानानै बिसोरो जिउ खुंनायाव राहा लामा नागिरो। बिसेसकि जोंनि उम गामिनि गामि ओनसोलनि टाउनफोरनियाथ' सम गैया बेफोरखौ आलादानो दा बांसिनानो गामि ओनसोल। हा ओ जोंहा बांसिनानो ओ गावनि राहा लामाखौ नागिरनो थाखाय जोंहाथ' साख्रि बाख्रि साख्रि थाया दा जों बेफोर जोंनो मावनानै जि गरसे मोनो बेजोंनो न'खर सालायनायखौ बांसिन बांसिन जोंङो बर' समाजाव दायो नुनो मोनो गामि गेजेर ओनसोलफोराव। दा बिसोरो जेसांखिनि बेफोरखौ मावो फालांगि खालामनानै। ओ गावसोरनि राहा लामाखौ नागिरो बा ओ सोरबा न'खरावनो बजाराव फाननायफोरखौथ' जोंङो नुनो मोनो हाथायाव फाननायफोरखौ बांसिनानो मुलि होनाय बेब'हार खालामनाय जायो बांगालफोर फाननायफोरा दा जोंङो बे बेफोरखौ जास्लायस्लाय गावनि न'आवनो गोबोरखि हासार बाहायनानै जेब्ला जोंङो ओ मोजां आबाद खालामगोन अब्ला जोंनि देहानि थाखायबो थिग जागोन। आरो गुबुनजों रानना जा जाज्लायब्ला अननायबो मोनगोन। दा बे सानदांथिखौ लानानै जोंनि बर' समाजाव गोबां गोरान आबादफोरखौ जोंङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो जेब्ला जोंङो दैज्लां बोथोरनि आबादखौ मावखाङो। दा बेफोरखौ लानानै जोंङो ओ। जेब्ला ओ। जोंनि आबाद मावनाया जोबो मेसें बोथोरा आरो बेबायदिनो जेरै दै ज्लांआव मावबोनाय। सानो फागुन बोसोरफोराव गोबां गोरान आबादखौ माव वखांनायनि उनाव आरो गिसियाव सोलायफिनो।
औ
अ आंङो बुंनो सान्दोंमोन बा सोंनो सान्दोंमोन सिगाङावथ' जोंनिथिं माइ आबाद मावनायाव बर' समाजाव गोबां सावरिफोर होनानैसो मावहोनाय जायोमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा बोराय बुरैफोरखौ
औ नंगौ
थिंबो रांनि थाखायसो मावहोनाय जाजोबो
औ
ओ जोंनिथिं दायो खोथिया फुनाय बे खोथिया फुनायखौ जोंङो गोबां नुनो मोनो गथ'फोर उन्दै उन्दै सोरबा सिख्ला फोर थाङो सोरबा बुरफोर बोरायफोर थाङो दा सिगाङावथ' हाजिरा मावहैयोमोन सानसेयावसो थिनस' बा सानसेयावसो दुइस' बिदिमोन थेवबाबो मावहोयोमोन दाना थारसे थारनै हिसाबाव जोंङो नुनो मोनो बांसिन फुनायखौ जा जोंनिथिं दायो थारसेयाव त्रिस थाखाहाय बा थामजि ओ रांनि जाना दङ। बा बेखौनो आं नोंसोरनि थिं बोरै जाना दङ बेखौ सोंनो लुबैदों आरो
दा नोंथां जोंनि थिं बुंनो थाङोबाथ' नोंथां बुंनाय बायदि नंग्राया जोंनिथिं बि थार से थारनै हिसाबखौ लानाय जाया दा बिदिनो जोंथिं दिन हाजिरायानो दं आरो नोंथां बिदिनो थामजौ बाजि रां ब्रैजौ बिदि थांबाय आरो माइ गायनायफोरनि बेसेना जोंनिथिंबो हिनजावफोरनिया अब्ला नोंथां जोंहा टाइमा जाबाय जोंङो राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे
गोजोन्थों नोंथां
औ जागोन नोंथां।